खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दंथ'यो
ओ अब्ला ओ नोंथांजों आहा मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा जुदि फ्रियैनो दंबा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ओ अब्ला ओ आङो नोंथांनिफ्राय जे जोंहाथ' गोबां आबाद दं नङा होनबा नोंथां
औ औ दङ
बिनि गेजेरावनो जोंहा मोननै आबादखौ जोङो गायना दोनजेननायनिफ्राय अराय जोरनि थाखाय फिथाइ मोनबाय थायो नङा होमबा नोंथां गिबियावनो आङो नोंथांनिफ्राय ओ साफात साफत आबादखौ माबायदि मावनाय जायो आरो साफातखौ जोङो ओ माब्ला माब्ला खाजानाय जायो गायखांनायनि उनाव बेसेबां गोबावजों खाजायो आरो साफातनि मुलाम्फाया माबायदि बेखौ नोंथांनिफ्राय सुंद'यै मिथिनो लुुगैदों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
अ साहाफात नोंथाङा साफात गायनोब्ला ओ हाखौहाय टेक्टरजों एवग्रोना लाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय हाखौ गोरा जाजासिम ओ साफा खालामना दोननांगोन
औ नंगौ
अ बिनि उनावहाय साहापातखौ नोङो जेनेबा खैदाल गायो बेखौ नोङो लायनानै मास मोनसे दोनफैनांगोन आरो
औ
बिनि उनावहाय नोङो सापातखौ गायनोब्ला हाया गोरा जाब्ला नोंथाङा ओमबाना गायजागोन आरो साफ फात फुलिखौ औ बिदिनो गन फिसा फिसा थुनानै गायनांगोन आरो
औ नंगौ
बोसोरनै बा बोसोरथामनि उनावहाय खाजायो आरो साफात बिलाइआ
औ
बेखौ गोबां जोथोन लानांगौ जाहैयो । यो मेदिसिन होनांगौ जाहैयो । बेखौ दै होबाय थानांगौ जायो आरोना ।
ओ अब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय साफात गायनायखौ साफात गोथौ जायगायाव गायो ना बोरि जायगायाव
अ साहाफादाथ' बारा गो गोथौ जायगायाव जाया बोरियावसो जायो । साफाद आबादा आरो
अब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ साफतनि अनगायैबो गयफोर गायनाय जायो नामा?
औ गयनिफ्रायबो बांसिनानो इनकाम जाहैयो गयआ बांसिन ओ नोंथांनाव औवाफोर दंबा बेफोरखौ जुदि औवाफोरखौ साफा खालामनानै नों गय बिफांबो गायनो हायो गय फिफां फिफाङाव बांसिन मुलाम्फा जायो होननानै मिथिनाय जायो आरोना ।
औ नोंथांमोननि जायगायावहाय गयखौ माबायदि रोखोमनि गायनाय जायो ना खनसे गायनानैनो दोननाय जायो ना बिनि उनाव गायस्लायबाय थानाय जायो ।
जोंनि जायगायाव थ' बेफोरबायदि गायस्लायबाय थानाय जाया जोङो हाखौहाय मो जां साफा खालाम खालाम ग्रोनानै जोङो हाखर जावनानै ओ समानै ओरै दिरुं खानानै माने समानै गायनाय जायो आरो ना ।
औ
नोंथांमोननिथिं मा मा आबादा मोजांसिन जायो?
ओ जोंनि जायगायावथ' जोंहा माइ आबाद जायो नङा होमबा नोंथां? ओ माइ आबादाथ' जोंना बो सोरावहाय खनसेल'सो गायनाय जायो बेखौ जोङो बोसोरै बोसोर गायफ्लेबाय थानांगौ जायो बिनि अनगायैबो जोङो ओ अरायजोर मुलामफानि थाखाय जोङो गय आरो साफातखौ गायनाय जायो जेरै नोंथाङा बुंलांदों । अ साफात खौबो जोङो ओ औ औ गायनो थाखाय हालेवनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय हाखौ थियारि खालामो बेनिफ्राय गुबुन जायगाफोरनिफ्राय जोङो साफातनि फुलिखौहाय लाबोनानै दोनफैनाय जायो ।
औ
जेब्ला ओ गायनो लानाय हाया थियारि जायो अब्ला जोङो ओ मानसिफोर लानानै जोङो साफातखौ गायनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ दै होनाय जायो ओ आरो जोङो बायदिसिना मेडिसिनबो ओ हाग्रा थैनाय मुलिबो बाहायनाय जायो जाहाथे ओ साफातावहाय जेबो हाग्रा जिबौ जिबार थाया बेनि थाखाय जोङो मुलि होबाय थानाय जायो आरो जेब्ला साफाता थाम एबा ब्रै बोसोर उनाव थाम एबा ब्रै बोसोरनि उनावहाय साफातखौ खानो होयो
औ औ
साफाताथ' जोंनि थाखाय जोबोद मुंदांखा नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ जोंनिथिंबो सापातआनो बांसिन मुलामफा जाहैयो आरो
औ जोङो सापातनिफ्रायसो साहा मोनो नङा होनबा जोङो ओ बेफोर सापातखौ खानानै जोङो गुबुन फेक्टरियाव सामलायहरो
औ फेक्ट'रियावहाय
औ
जोंनि खा थियावबो फेक्ट'रि दङ ओमफ्राय बे फेक्टरिनिफ्रायनो माने गुबुन गुबुन मानसिफोरा बेफोरबायदिनो साप्लाय खालामनो हायो आरो
औ साफात गैयाबाथ' जोंहा मोनसे साया साहा लोङाबा जोंहा मोनसे खालि खालि मोनो नङा होमबा साहायानो जोंनि थाखाय मोनसे फुंनि सोरांबानो जों साहाखौ नांथारगौ बिनि थाखाय साफादा जोबोद ओ बेसेन गोसा
औ नंगौ नोंथां
ओ लोगोसे जोंनियावहाय गयखौबो जोङो ओ गुबुननिफ्राय फुलि नङाबा न'आवनो फिथाइखौ जोङो जावायनानै गायनाय जायो
औ औ नोंगौ जोंनि थिंबो बेफोरबायदिनो गया मोनबोला अब्लाना जावायना दोननाय जायो
ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय गय फिथाइखौ फानहरनायनि अनगायैबो न'आव लाखिनानै माबाफोर खालामनाय जायो नामा
औ औ जोङो जेब्ला गय फिथाइया मोनो अब्ला जोङो मास मोनथामबा मोनब्रैनि थाखाय हाखर जावनानैबो फमना दोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो बस्थायावहाय सोनानै हाखरफोराव बा माबाफोर दै दैयावहाय जोङो सोमनानै दोनो आरोना अब्ला माने मास मोनसे फोर जाबाथाय जों अब्ला फानहरनो हायो आरो
औ ओ आं खोनानो मोननायावथ' बेे गय गय फिथाइया जेब्ला बोथोराव फानो बेनिख्रुइ बांसिन फबनानै दोननाय ओ फबनानै दोननाय गययासो उनावहाय बांसिन दाम गोसा एबा बेसेन गोसासिनाव मोननाय जायो जोंनि जायगायाव नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि
औ गय फिथाइया नानै फानोब्ला बांसिन बेसेन मोनो दाम मोनसिनो आरो बिनि उनावहाय अनगा जोङो जेब्ला अखा हाया सानदुं दुंबाय थाब्ला बांसिन मोनो जुदि अखा हाबाय थाब्ला गया गाज्रि जाबाथाय जों बांद्राय दाम मोना आरो
औ नोंथांमोननि जायगायावहाय जे गयखौ बिदि बिदि फबनानै दोनो आरो जेनेबा गय गोथांफोरखौहाय जेनेबा खावनानै फोराननानै सुफारि बानायो जे
औ
बेफोरबायदि सपारि बानायनाय हाबाया सलियोना सलिया?
सोलियो जेनेबा हमना ला जोङो दैज्लांफोरावबाथाय गयनि एसे प्रब्लेम जाहैयोना अब्ला जोङो फबनानै दोनग'यो अब्ला जोङो फबनानैथ लोगो लोगो थि खांनो हाया जाहैयोना अब्ला जोङो सफारि नो बाहायो आरो
औ। नोंथांमोननि जायगायावथ' गोबां गयनि साप्लाइ दं होननानै मिथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथांनिफ्राय
औ औ।
ओ जेब्ला जों साप्लाय हरो ओ बिसोर जायबा लाङो बिसोरथ' गयनि मोदोमखौसो जायो आरो माखासे बे बिगुरफोरखौहाय माबाफोर खालामो नामा? बेखौ नोंथाङा मिथियोबा एसे खिन्थानो हागोन।
औ बेखौ आङो मा खालामो बेखौथ' मिथिया अब्लाबो माने गय बिगुरखौ जोङो फोराननानै फानहरनो हायो आर ना केजि सिस्टेम बायनानै लाङो आरो। बेलेगा बेफोरबायदि जोंबो हरफेरदों-
औ।
नोंथांमोननिखै गय फुलिखौ जेनेबा जावायगोरनानै गय फुलिखौ फानहरनाय जायो ना जाया?
ओ फान हर रो जेब्ला जोङो गया मोनो। अब्ला बबे गयाहाय मोदोम गोनांसिन गुफुर बेखौ जोङो बासिनानै जावैनाय जायो। लोगोसे जोङो न'आव गायनायनि अनगायैबो आलादायै सोरनोबा साप्लााय खालामनाय बेफोरखौ खौबो फानहरनाय जायो।
औ औ। नोंथांमोननिखै ओ साफात साफात गायनायावहाय जेनेबा बेसेबां खरसा जायो बेफोरखौ थिखोनो हायो ना हाया बोसोरनै बोसोरथामजों।
ओ जोङो जुदि साहाफादा गायनानै मोजां जायोब्ला मोजां दै होयोब्ला बिलाइखौ मोजां खानो हायोबा जोङो बिनि मुलाम्फाखौहाय खननै एबा खनथाम खानायनि गेजेरावनो जोङो माने मुलाम्फाखौ बोखांनो हायो। साफातखौथ' जोङो बोसोरावहाय खनब्रै खनबानो खायो जुदि अखाजों मोजां बिलाइ खिलियो दाथ' अखा बोथोरनि दिन नङा होमबा नोंथां। साफादनि साहा खानायाव जोबोद मुलाम्फा
औ औ नों नोंथांमोननिखै साफात खानायाव जिहेथु साफात खानायाव मानसि गोबां नांगौ जायो बेयावहाय माने मानसि मोनलायगोन ना मोनलाया साफात खानायाव? साफात बिलाइ खानो
साफात खानायखौथ' जोंहा मोनसे सप्ता एबा सप्तासे एबा सप्तानैनि थाखाय जोंहा ओ लानानै दोनखायो जेब्ला सप्ता एबा सप्तानै जायो अब्लासो बिसोरनि साफात खानायनि बेसेनखौ होनाय जायो बेनि थाखायनो जोंनावहाय साफात खाग्राफ्रा थाबाय थाखायो होनजायो नोंथां।
अ अ।
अब्ला नोंथांनिफ्राय नोंथांमोननि जायगायावहाय साफात गायनाय आरो गय गायनाया माबायदि आरो माबायदि साप्लाइ मा बेसेबां बेसेनाव माबायो फानहरो बेखौ मिथिनो मोननानै नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथां।
जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? होमबा दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ औ नोंथां।